अ लोगो मा खालामदों?
नै दङ नोंलाय मा खामदों लोगो?
आङो बारियाव हाय बेराय फैदों ओरैनो दसे।
फुंनि मोजां ना ओं जाबाय जानायालाय मा ओंख्रि जाख लोगो।
जोंना ओंख्रिथ' जाया फुङाव बिदिनो आलु बाथोन।
औ।
ए नोंस्रा?
जोंहाबो जानाया लाइसो मोन।
ए।
लाइ ल' लायना उनाव हाय आरो ओरैनो इसेल' जानाय जायो जे।
उम उम।
थायाव जाबावगोन खनसे।
ओ।
लोगो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों लोगो।
ओ ओ।
बैसागो।
बैसागो ओ दे।
बैसागो होमबाथ' मिथि खायोना लोगो?
ओ ओ ओ रंजा बाजा रंजा बाजायानो जागाय खायो बैसागो होनोबा बैसाग बयनिबो गोसो आव माने गुदुं जानानै थायो बैसागो आ माला सफैगोन माला सफैगोन। रंजानो बाजानो बे फोरबाय दिनो ओं बैसागो दान बैसागोखौथ' बिदिनो बैसागो फोरबोखौ सान स्निसिमहालागे फालिनाय जायो जोंनावबो। आरो जानांगो गासैयावबो इदिनो फालियो सान स्निसिमहालागै ओ इद बिनि सिगां खालिनो फा मा ओ मोसौ थुखैनायबो खालामो जोंना मोसौ थुखैनाय मानसि बैसागो बेफोरबायदिनो मोसौ मोसौ थुखैनायावथ' मोनथिखायो मा मोसौ बैसा सागुआव बिदिनो मोसौ ओ इदिनो थुखैयो। मोसौनो उम थागा होयो। नङा होमबा मोसौ थुखैनायावबो आरो बुहुत नियम दङो ओरैयो दिगलिति बि लाइ फान्थाव लाव आरो मा होनगोन हाल दि बिब बेफोरखौ माने माला सुनानै बि फोरजों खुबैनानै थुखैयो आरो नोंसोरनावो बेबायदिनो खालामो खोमा दा
ओं खालामो खालामो बिथिंजाय थाइखाखौबो लागाय
ओ ओ थाइखा औ
उम उम आरो इथिंजाय मा होनो फागा गोदान होनायाथ' होखायो लोगोसे आरो बेयावहाय मा होनो हांगार हालदै बायदिसिना ज' मिलायनानै जे औवा हासुं जोंहाय सिन बहायनानै। मोसौनि बिखुङाव फटक्रा फटक्लि
ओ उम उम नोंसिनि खाथियाव दैमायाव दैमा दंना गैया उ फ्राय
दैमा दं दैमा दङ दङ बेयावनो ज' ज' जाजाय बयबो रायजोफोरा बेयावनो लाबोजोबो आरो दैमा मोनसेल' दङ जोंनिया बे दैमायावनो सब बो लाबोजोबो
उम उम
फुङावनो जोंना फिथा सौराइबो जाहैयो मोसौनो
ए जोंनाथ' बिदि जाहोआ जाहोनाया बिदि नियम खालामा जोंनाव
अ जोंनिया जाहोयो जाहोनो लोंहोनो आरामनो मोसौ गलिनिफ्राय दिहुननानै मासे मासे दिरुनसिगोन दिहुननानै फागा गोदान हो सिगोन ओमफाय आरो इदि बिदि पाखा फोरखौ मोदोमाव
ओ मोसौनि मुङै माबाफोरो बै सानाव थगि बायदि होयो नामा मा
औ औ फुजा होयो
औ जनावबो बे नियमा दङ आरो जाय फोर माने मोसौ गोबां मोसौफोर दङो बिसोरो बिदि होयो
थायो आरो मोसौ बैसागो दिना नेक्स्ट फुजाबो लाखाखायो मोसौ मावनोसै
जोंनि थाखाय दा आबादानो जोंना गिबि नालाय आरो मोसौ गैयाबा जोंना जेबो जाखाया मोसौनि गोबोराबो हासार होबाय बे बेफोर बायदिनो मोसौआबो जोंनि थाखाय थाखाय गोनांथार बाहागो जोंनि जिउनि थाखाय
उम उम मोसौ बैसागु जोबनाय लोगो आरो मानसिनि बैसागो जागोन
औ औ
मानसि बैसागोआवबो बेबायदिनो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां जोंनाथ' बाथौ सिबियो नालाय औ औ औ बाथौ सिगां हाबग्रोसिगोन हाबनानै गेदेर नखरनि गेदेर उन्दै बिमा बिफा बिदा बिबाजै बिसोरखौ स सनमान होसिगोन अननायनि मुंङावहाय बिदिनो गामसा आर'नाइ
ओ ओ ओ लोगो बैयो बैसागोआव जे जोंना गोखा गोखै बि खाहैयो बि खौ नोंसिनाव खालामोना? खालामा
खालामो खालामो
ओ
गोखा गोखैजों लोगोसे आरो जोंना बेदरबो जाबा थायो
बेदरजों औ
अमा बेदर अमा बेदर होनबाथ'आरो मिनथि खायोआनो अमा बेदर जाहोयो बिथिं जाय दाउ बेदरफोरबो लगायनानै जायो
ओ ओमफ्राय बै गोखा गोखै खांनायावहाय मा
ओं जोंनिया थास'
ओ
थास' होयो थास' बिथ'राय होयो ओमफ्राय आरो बिथिंजाय माने जा जा मेगं मोनोला जा जा मैगं मोनो खुंखाय ओम ओमफ्राय आरो बिदिनो लाफासाय
था ओमफ्राय नोंसिनि जायगायावहाय थाराय मोनो ना मोना?
मोनो मोनो थारायबो दंङ जोंनिथिंजायबो। थारायखौबो गोरलै गोरलैखो जिरनानै होफायो।
ओ ओ।
आरो इथिंजाय मा होनो बेयो
ओ।
उम मैसुंखोलाय मैसुं सिनायो ना सिनाया?
मैखुन?
मैसुम।
मैसोम माबायदिथाय मोन्थिया आङो बे खौ मोन
अ बिबो बिलाइ हारिनिनो मेगं आरो। गिदिर जाया बेनोसै। जायफ्रा जे
जायखिजाया मुलि हारिनि मैगंखोनो बैयाव माने खांनाय जायो आरोना खांनाय मैगं होनो बेनिखायनो। जो गासैयो जौ से दाइनथा नोङा जानो?
औ औ नोंगौ।
जौसे दाइन।
दाइनथा।
आथिखालावथ' बेखिनि मैगंखो बुथु मना मोननाया माने गोरलै नोङा।
ओं ओं गोब्राबसै दानिया मोनबो थांलिया ओं।
बेफोरो सोहोर ओनसोलाव बेखौथ' मोननो थाङा।
औ औ मोननो थाङा उम।
उम।
गायो गामियाव जाखिनि मोनो बेखिनिखौनो बुथुमनानै संनानै जानाय जायो आरो।
बै समनिफ्रायनो माने जोंना दिंखिया जानाया जागायजेनो आरोना
औ औ औ अ बिनि सिगांथ जानाय जाया नालाय
बै बेयो बैसागो दानावनो माने जेराव जेला न' न'खराव फुजा होयो अब्ला फारौ उरायो आरो जोंना
जोंनाबो उरायो उरायनायालाय माने बोसोर गोदाननि मुङाव उम होयो आरो
गासिबो बिदिनो रंजायो बाजायो ओमफाय नोंसोरनाबो बै गामियावथ' मागिनो ओंखारो जानांगो
औ औ ओंखारो।
खाम सिफुंआनो लायो दा? ना आथिखालनि गोदान दामग्रा देग्रा बा बाहायो
बाहाया बाहाया सिगांनि गोजाम खौनो बाहायो खाम सिफुं जथ था आरो ओइथिंजाय हारमनियाम
ओ ओ
गाजा गोमजा सेंग्रा सिख्ला जोंना बिहामजो पार्टिफोरबो मोसायो एक्सट्रा ओमफाय बोराय बुरि पार्टि ओमफ्राय आरो बिथिंजाय उन्दै उन्दै
ओ बिसोर माने हानजा हानजा खालामनानै बेलेग बेलेग माबायो रंजायो आरो ओमफाय नोङो लोगोआ ओंखारोना ओंख खारा
ओंखारो आंबो ओंखारो ओंखारनायालाय बैसागो होनबाथ' आरो औ थानो हाख औ औ थानो हाखाया बैसागो होनबाथाय
बयनिबो गोसोआ बिदिनो खाम दामबाथाय गोसोआ गुदुं जाखायो।
लोगो ओंखारोना ओंखारा
आंबो ओंखारो ओंखारनायालाय बिदिनो ओमफाय नोंसोना गामियावल' ओंखा ओंखारो ना माने खाथि खालानि गामिफोरावबो बिदिनो ओंखारो
गामियावबो ओंखारो ओमफाय आरो खाथि खालानि गामि जेसेबां हायो एसेबां मोसायो
ओ ओ
माने खालि गामियावल' ओंखारनानै थायो बे नङा आरो बेलेग गामि मानि थांनानै
उम उम मागिखांनायनि उनावहायो लावखार ओंखाम जायो नोंस ना बयबोज
जायो जायो ओं ओं जायो बिदिनो ज' ज' जाजाय रायजोआव जेसेबां फैसा मोनदोंमोन ना बे फैसानि फैसाखौहाय ज' खालामनानै अमा मा से गाहाम जानो नागिरो जोंना गामियाबो गिदिरसै
ओ ओ
अमा मासे गाहाम बुथार बुथारनानै जानाय जायो आरो आरो बाखिखिनि माने आग्लायनायखौ जाख'नो हायैफोरखौबो आरो बुरजा जुदि जायोबा फास्टआवनो गि बेयावनो रान जायो आरो न'खर न'खर इसेे इसे रानग्रोयो आरो बिनि उनाव बाखिखौहाय गा खेनसेनो ज' रायजोयैनो जास्राङो
उम ओ जोंनावबो जायो बेबा बिदिनो ओ नाथायो बोसोर मोननैसो जाबाय बेफोरबायदिनो गामिनि खामानि माने राय नि खामानियाव बाहायबाय दं आरो बे मागिना मोननाय फैसा खौहाय रायजोनि गा गामिनि रायजो जौगानायनि थाखाय माने जि जि नांगौ जादो। ओ गोदो बिदिनो। खाम सिफुं फैसानि आंखालाव बायनो हायाखैमोन रायजोआ ओमफ्रायो दा बायबाय आ आरो मागिनायनि फैसा माने एसे जौगानाय बायदिनो आङो मोजां मोनो बेफोरबायदि। बयबो माने रावनिबो इदिनो माबा गैया आरो बयबो हेफाजाब होयो। रायजोनि खामानि होनबा बेबा मोजांनाङो।
ओं ओं ओं आरो जोंनियाथ' बैसागो बायनानै लास्टावहाय। माने फानसनबो खुङो आरो।
ओ ओ
फांसन खुंनाय हुदाबो दङ'। दिनो गिदिर गिदिर। मेथाइ खनग्रा। लाबोयो देंखोगिरि लाबोयो एबा मोसा जालाबोयो बेबायदि खुङो आरो जोंनि जा
सोलावो बेफोरबायदिनो
आरोथिंजाय नोंसिनिथिं फिथा सौराय जायो ना जाया
बैसागो जोंनाव बिदि जाया सौरायखौ सावो खेन्थु गुबुन फिथा सावा लाखिथ'नसै ओ
ओ दोनथ'नोसै नामा एसेयावनो उम दे